हेल' नोंथां।
औ नोंथां
औ औ खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा दा मा खालामनानै दङ
आङो दा फुंनि साल लोंखांनानै जिरना दं नोंथां
आदसा आं नोंथांजों एसे बिफां-लाइफांनि बागैसो सावरायनो कल हरनाय जादोंमोन।
औ औ सावरायजागोन नोंथां।
औ औ आं एसे बिफां-लाइफांनि ओ सोमोन्दै आं एसे बुंथिनोसै बिनिफ्राय नोंथाङाबो बुंनो हागोन।
औ औ नोंथाङा फोरमायग्रोदो होनबा।
औ आं फोरमायनोसै औ माने बिफां लाइफां होनोब्ला माने जोंनि जिउआव गोबां माने गोनांथि आरोना
औ
जोङो मेन बिफां लाइफांखौ जों मानो नांगौ जोंनो बिफां लाइफाङा अक्सिजेन गेस होयो आरोना बेनिखायनो जोंनो बिराद मेन गोनांथि बियो अक्सिजेन जोंनो गेस होनानै जोंनिफ्राय कार्बन डाइ अक्साइडखौ औ बिफां लाइफाङा सोबनानै लायो आरो ना जोंनिफ्राय गाज्रि बारखौ बेनिफ्राय जोंनो गोग्गो बार होनाय जायो
औ
बिनिफ्राय आरो बिफां लाइफाङाथ' ओरैबायदि माने जोंनि थानाय जानायनि बेफोर जिउआव ना गोनां नांबाय थागौ बेसादनि ओरैबायदि गोनांथि माने जोङो बिफांजों जोङो न'फोरबो बानायनानै थायो आरोना न' लुनानै दाथ' गामिनि मानसि बांसिनै पाक्कानि न' लुनो हाय ना खायसे मानसिफ्रा बेनि ओमफ्राय जोङो दंफांफोरजोंनो खुन्था दंफांनि खुन्था बानायनानै जोङो बांसिनहाय न'खौ लुनाय जायो आरोोना जेरै बिफां लाइफां होनोब्लाथ' औवायाबो गोलैयो नालाय जों औवाया मेन जाहैबाय औवाखौ जोङो न' लुनायाव ओरैबायदि माने गोनांथि औवाया जोङो औवानि बेरा खालामो बिनि ओमफ्राय आरो खुन्थाखौ आरो खायसे औवानि खुन्थाबो गायो खिन्थु खायसेफोरा दंफांनि खुन्थाबो गायो बेबायदि आर ना बेनिफ्राय बेराखौ जोङो औवानिखौ हेबनानै लानानै इन्जुर बाहायो इन्जुर खालामनानै बेयाव मोजाङै हाजों लिरथेनानै लानाय जायो आरो ना जेनेबा न' सिंनिफ्राय बा बाहेरनिफ्राय बेबायदि नुहुरै बदि
औ
बेबायदिनो बेनिफ्राय उखुमावबो बेबायदिनो बायदिसिना बे माबाखौ मुदाफोरखौ जोङो दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो आरोना दंफांनि काटजों बेखौ माने जोङो फिसा फिसाहाय मेसिनाव बेबायदि हानानै लानानै बेखौ मोजाङै कालार होनानै गोसोम कालार होनानै बेबायदि थिंनि थिंखौ दोथाबनो थाखाय दं दफांखौ बेबायदि बाहायनाय जायो आरो ना बेनिफ्राय जोङो खायसे दंफां लाइफांनि खायसे बिलाइफोरखौ जोङो ओंख्रिबो जायो बेनिफ्राय जों गोबां माने आरो बेफोरखौ मुलिबो बानायनाय जायो मेडिसिनबो बानायनाय जायो बिलाइफोरनिफ्राय जोंनि आसामाव मेडिसिननि सनानि ओ माबा होननानै दं बेबायदिबो होनो आरोना जों माने ओरैबायदि बिलाइफोरा जोंनि थाखाय ओरैबायदि माने खामानियाव फैयो जेरै निम बिफां बेफोर थोयोब्ला न'फोराव एमफौ एनला जानो हाया बेनिफ्राय निमखौ आरो जों मुलि हिसाब हिसाबैबो बाहायो बेनि बिलाइफोर खौ जोंङो देनानै खायसे खायसे बेमारफ्राव जोंङो बेखौ लोंनाय जायो बेनिफ्राय आरो माननाय स्थरफोर जायोब्ला निमखौ रुनानै दुगैनायबो जायो
औ
बेनिफ्रायथ' आरो बेन्दोंनिफ्राय लानानै गिदिर बिफांसिम माने जोंङो बिलाइफोरखौ जोंनि गोबां नांगौ खामानियाव जों बाहायनायखौ नुनो मोनदों आ रोना बेबायदि आरो जोंङो थुलुंसि बिफाङा फिसा जाहैबाय बेखौ जों फुजायाव मेन जोंङो बाथौ खराव बेखौ गायनानै लानाय जायो आरो ना बाथौनि खाथिफोराव बेखौ बेनिफ्राय बेनि बिजौ खौ बस'नानै बेजों फुजा खालामनाय जायो
औ
बेनिफ्रायथ' ओ नोंथांङा एसे बुंथिजागोन
औ बिफां लाइफां होनना बुंङोब्लाथ' ओ जोंनि जोंनि बुहुमाव ओ बिफां लाइ फां थानायनि थाखायसो जों थांनानै थानो हादों आरो नोंथां ओ जुदि गुबुन ग्रह फोरावबोथ'ओ मानसिफोरा बेरायनो थाङोबा नायनो थांङो नाथाय ओ थानो हाया बेयाव ओरैनो सानैसो थानो हायो नाथाय गोबां समनि थाखाय थानो हाया आरो नोंथां जोंङो बे बुहुमाव बिफां लाइफां गोनांनि थाखायसो थांनानै थानो हादों। ओ बिफां लाइफांङा जोंजों लोगोसे मानसि सुबुं माहारिजों लोगोसे जिब जुनार गासैबो जिब जुनार दावमा दाउसा गासैबो बिफां लाइफांनि थाखायसो थांनानै थानो हादों आरो नोंथां बिफां लाइफांङा जोंनो आदारबो होयो ओ जेरै ओ माइनिफ्राय लानानै फिसा लाइफांनिफ्राय लानानै जेरै गिदिर लाइ फांसिम ओ बिफां लाइफांनिफ्राय जोंङो ओरैनोथ' मेनाआ जाबाय अक्सिजेन मोनो आरो नोंथां अक्सिजेननि था थाखायसो जों थांनानै थानो हादों जदि अक्सिजेन गैयामोनबा जोंङो थांनानै थानो हानाय नंङामोन आरो आरो बिफांङाबो जोंनिफ्राय कार्बनडाइ अक्साइद गेसखौ लायो आरो
आदार बानायनो थाखाय
आदार बानायनो थाखाय लायो आरो बिफां लाइफांङा जोंनो आदार बो होयो बिफां लाइफांनि फिथाइखौबो जोंङो मोनजायो जेरै थाइजौ थाइजौ फिथाइखौ जोंङो जानोबा जानो थाखाय आरो आबहावानि थाखायबो बिफां लाइफांङा जोबोद मोजां आरो ओब बि बिफां लाइफांखौ जोंङो जेसे हायो एसेनो गायनांगौ। फाइभ जुनखौथ' बिफां लाइ फां गायनायनि थाखाय ओ फाइभ जुनखौ सारा बुहुमावनो फाइभ जुनखौ बिफां लाइफां वर्ड दे होननानै माबा बाहायनाय जायो मा मिथिनाय जायो आरो नोंथां आरो जोंङो बिफां लाइफांखौ ओरैनोबाबो जों गायबाय थानांगौ आरो नोंथां बिदि फांसे दंफांखौ जुदि जोंनो नांगौ खामानियाव फांसे दंफांखौ जु दि बा दानफायोबा नांगौ खामानियाव बिदिबा जोंङो फांसे दंफांनि जायगायाव जोंङो फांनै फांथाम दंफांखौ जोंङो गायनानै होनांगौ आरो नोंथां।
ओम औ
आरो बिफां लाइफांङा बिफां लाइफांनि बिबारफोरखौ खायसेखौ जोंङो जायो। ओ खायसेखौ जोंङो बिदिनो आबहावानि थाखायथ' मोजां खायसेया जोंनि मेडिसिन बायदि बाहायजायो आरो मुलि हिसाबै बेफोरखौ जेरै निम बिफांफोरा बेफोरखौ जोङो माननायफोरावबो बाहायनाय जायो बेखौ जानानै जोङो सुगारफोरनिफ्रायबो जों रैखा मोननो हायो आरो। आरो मा जानाय दु दुगैनायफोरावबो माननायनिफ्राय जोङो रैखा मोननो हा हायो आरो नोंथां औ आरो बिफां लाइफाङा बिफां लाइफाङा जोंनि मोनसे नागार हायै बाहागो बायदि आरो नोंथां। बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो सब बुस्थुखौनो बानायनाय जायो जेरै
उम
बिफां लाइफांजों जोङो न' बानायनाय जायो। बिफां लाइफां ओ गि गिदिर गिदिं बिल्डिं बानायनोबो जोंनो कार्ट नांगौ जायो कार्टखौ जों बिफां लाइफांनिफ्रायसो मोननाय जायो नालाय नोंथां। आरो हाबा बिबा बा कासफोरावबो जोङो बिफां लाइफांनि बनखौ नांथारगौ जायो आरो। जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव जोङो सानफ्रोमबो आदार बानायनो थाखायबो बिफां लाइफांखौ नांगौ जायो आरो नोंथां। बिफां लाइफांनि बनखौ बिदिनो बिफां लाइफाङा जोंनि गोबां खामानियाव हेफाजाब होयो। जेरै ओ सियार टेबोल जों दा सब बाहायनाय बुस्थुआवनो जों बिफां लाइफांनि बुस- बिफां लाइफांजों बानायनाय गोजा आरो नोंथां।
उम उम
नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ
औ
माने जोङो बिफां लाइफांखौ जोङो जानायनि अनगायैबो जोङो जोंनि संनानै जानाय जेरै बन
औ
जोङो बनखौ बेबायदिहाय गोरान दाननानै फोराननाय जायो आरो खायसे बिफांफोर नांगौफोराव दाननाय दालाय फोर थायो बेफोरखौ गोरान खालामनानै सान्दुुङाव होनानै बेखौ बन खालामनानै जोंनाथ' गोबां गामियाव खायसे खायसे न'खरफोरा दासिमबो दङ खि गेसानो गैया आरोना। बेबायदिनो बनजोंनो संनानै जायो। औवा औवायाबो गोरान जायोब्ला बेयो बनाव खामानि होयो। आरो आगोलावथ' गोजांनाया बांसिन जायोमोन नालाय बिफां लाइफां थानाय बारहावाया मोजांमोन। खिन्थु दानि दिनाव बांद्राय गोजांला आरो ना। आगोल जों आबै आबौ थाबा मान जों सानफ्रामबो गोजांबोथोराव अर सायनांगौ जायोमोन आरो। बेयावबो जोंनि दंफां मुराफोरा बा दंफांनि बे गिदिर गिदिर ओ बन्थ' बेफोरो जोबोद माने अर सुनायाव बा- हो- खामानि होदोंमोन आरो ना जेरै गिदिर गिदिर माने माबा दंफांफोरखौ दाननानै खायसे बेखौ माने गोरान बेबायदिनो खालामनानै बा औवानि मुराफोरखौ दानफ'नानै लाबोन बेफोरखौ अर सुनाय जायोमोन आरो ना।
औ औ
बेनिफ्रायथ' जोंनाथ' औवा होनोब्लाथ' औवायाथ' जोंना मेवाइ जाजायो। दा ओ मेवाइ ओंखारनाय टाइम जायो बे दै-दैज्लां बोथोराव बेखौ बांसिनै जानाय नुनो मोन्दों। मेवाइखौ जों दाननानै लाबोनानै बेखौ ओंख्रिबो जाजायो आरोना। बेनिफ्रायो थालिराबो बिफाङा जाजायो बेयो थालिर फस्ला बेखौ माने दाननानै सिंनि गोरलैखौ बेबायदि दिहुननानै जानाय जायो ना बैसागोफोराव बे खौ बांसिन जानाय जायो। बेनिफ्राय आरो थास' बुङोबा थास' बाबो मोनसे फिसा रोखोमनि बिफां बेबो। बेयो जाहैबाय दालाय गैययो बे ओरैनो बिलाइ बे थास' होनबाथ' जोङो थास'नि गाैबो गोबां म बेसादानो जाजायो होननानैथि जोङो मिथिगौ जेनेबा दोङो थास' होनोबा जोङो थास' बेदरबो जाजायो। बेदरनिफ्राय आइथिं थास' जेरै गोलाव गोलाव आथिं ओंखारोना बेखौबो जानाय जायो। ओमफ्राय खायसेफोराथ' आरो बिलाइखौबो जायो बिनिफ्राय जोंथ' आं बिलाइ गिदिरखौ जा फेराखै खिन्थु बिथ'रि बे बिलाइ गोरलै ओं खारोना बेखौ माने बो ओ हास'नानै सिखाजों हानानै लाबोनानै बेखौ ओंख्रै संनानै जानाय जायो।
औ।
ओ बेबायदिनो जोङो गोबां रोखोमनि माने ओ बिफां दङ जों बेफोरखौ बांद्राय नामफोरखौबो मिथिजोबा माने ओरैबायदि खायसे खायसे बिफांफोरा जोंनि आयुरवेदिक खामानियाव ओरैबायदि खामानि होयो माने बेनिफ्राय जोङो बेन्दोंफोराबो ओरैबायदि जोंनि ओ जोंनि दा सोलिबाय थानाय जिउनि थाखाय ओरैबायदि गोनांथि माने जोंनाव बेन्दों होनोब्ला जोङो मोनसे नाखि होननाय दङ बेखौ आं आगोलावसो ओ मिनथि नुबाय थायोमोन। जोंनि फुख्रि मारू'फ्राव थायो बियो। बेखौ ना खि होननाय मोनसे बेन्दों दङ मिलाइ बेखौ जोंनि मोदोमफोराव गुफुर गुफुर बेफोर बेरामफोरा जायोबा जेरै जों बगाश्रम होननानै बुङो‌ बेखौ माने बिलाइखौ जोङो सिफ्लेनानै मोदोमाव हुनानै लायोब्ला बे ओ गुफुर गुफुर बेराम बगा बगास्रोम जानाया खारो होननानै जों मिथिगौमोन आरोना आगोलफ्राव जों हुनानै लादोंमोन। बेनिफ्राय आरो थुलुंसि बिलाइयाबो माने फुजानिबो लोगोसे आरो बेखौ जाजायोबो आरो ना जेरै खुगाफ्रा एसे एसे मोनामनाय स्मेल ओंखारोबा जोङो थुलुंसि बिलाइखौ ओ खुगा जायोब्ला जोङो एसे मोनामनाया खारो आरो जों बेखौ ओ जोङो हाथायावबो खुगायावबो जोङो सोनानै जोङो दोनबाय थानो हायो आरो ना। थुलुंसि बिलाइ गोरलैखौ। बेबायदिनो सुमफ्रामफोराबो बि बिलाइफोरा गोबां जोंनि खामानियाव फैयो माने बिजौआ खिबाय थानाय जायोब्ला जोङो सुमफ्राम बिजौखौ सिफ्लेनानै जोङो बिदै लोङोब्ला हामो आरोना। स' नोंथां समाबो जाबाय नामा जोंनिया
औ जाबाय नोंथां औ।
औ औ दे।
नोंथांजों औ औ आंबो गोजोननाय मोनदों नोंथां। औ दे होमबा नोंथां।
दे औ।